हेलौ नोंथां ओइ नोंथां। मा खालामांदो नोंथाङा?
अ आं ओरैनो दं नोंथां।
ए जाखांबाय नामा ओमफ्राय नोंथां?
औ जाखांबाय दासो जाखांदों।
जाखांबायनाा औ मा औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
अ दा मा खालामदों नोंथां?
नै दं ओरैनो जिरायना।
जोंहा दालि ओंखि् ओमफ्य आलु फाजा
औ
नोंथां मोनहा मा ओंखि्
जोंहा माबासोमोन ओ दालि बेनिफ्राय टमेट' बाथोनसोमोन जेबो गैयाहाय।
अ खबरफोरा मोजां दा नोंथां?
औ मोजाङानो नोंथां नोंथाङालाय?
आंनाबो मोजाङानो। नोंथाङा दासानदि जेरावबो बेरायफेराखैनामा?
मा मा मा होनदों नोंथां?
नोंथां दासानदि जेरावबो बेराय थाराख नामा होनदों।
गैया बेरायथ'वाखै नै बेरायनाय जायाखै बोथोर गरमनि थाखायनो जेरावबो ओंखारलांनोनो बायो माथो।
औ बोथोराबो गरमथारनाय
ओं ओमफ्राय नोंथाङा ओबावबा थांनो सानदों नामा।
आङो दाथ' थांनायनि जेबो सानथ'आाखैनो बोथोरफोरानो माथो गरमथार लांनानै
ओं हाय औ औ माने दसेनो अखा दसेनो सान्दुं माने बे बोथोरजों मा जायो हमस्लाफोरो हानो नागिरलाय लाङा नालाय।
बोथोर फोराबो सोलाय लांबाय नालाय।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा अ बिदिनो मा मा जायगा फोराव हो नोंथां मा?
नोंथांमोनाथ' नोंथांमोना न'आव माइफोर गायखांबाय नामा होनदोंमोन।
ए गायनाया औ गायखांबाय जोंहा।
अ अ ओरैनो खैय बिगासो गायो नोंथांमोनहा
गैया बारा बिगा गैया जोंहा माबा पास बिगाल'सो गायनाय जायो आरो ओरैनो न'आव जानो आन्था
अ अ
खस्थ'ना इराद खस्थ' जायो औ औ नोंथां बुंलाय।
औ औ दैफोरनिबो खस' जादों खोमाना दा।
औ बिदिनो औ।
ओमफ्राय नोंथां।
औ नोंथां
ओ नोंथाङाथ' माइ गायो नङा होमबा।
औ गायों ओं।
ओमफ्राय नों नोंसा माइ गायनाय नोंसिनि जायगायाव माइ गायनाया माबायदि बे खौ फोरमायनो हागोन नामा माने
औ
माय गायनायनि सोमोन्दै औ देलाय फोरमायलाय।
माने जोंनि बर'फ्राथ' गासिबो बांसिनखौनो माने आबाद मावनानै जायो होननानैनो बुंनांसिगोन आरो नोंथां माने आबाद होनबाथाय बिदिनो दैज्लां बोथोराव माइनि आबादखौनो गाहाय होननांगोन आरो
औ औ
बिदिनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो बांसिन जोंनि जायगायाव माइखौनो गायो आरो नोंथां
औ
माइ गायनो थाखाय बिदिनो जोंहा गिबियावनो हा नांगौ जायो मानिे माइ गायग्रा हा
औ औ
बे हाखौहाय माने माइ गायनो थाखाय जोंहा दुब्लि नांगौ नालाय बे दुब्लिखौ सिगाङावनो खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो हालेवग्रोना लानाय जायो आरो
औ
बिदिनो हालेवनानै माने आरो जोंहा माइ गायनो थाखाय माइ माने खोथिया फोरबोथ' नांगौ जायो नालाय नोंथां।
औ औ
बे माने खो-खोथिया फोनो थाखाय जोंहा माइ माने माइज्लि माइज्लिखौ ओमफ्राय माने जोंहा सिगाङावनो माने दोननानै लाखायो नालाय माइज्लिनि थाखाय बे माइजलिखौहाय माने आरामनो सान्दुुंआव एसे फोरानस्रोनानै बस्थायाव बे फाथोनि बस्था दङ ना
औ औ।
बेवहाय बेवहाय मोजाङै खाथेनानैहाय फुख्रि बा दैमा जिखुनु दैफोरावहाय हरसे हरनै बिदिनो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बिदिनो हरसे हरनै सोमनानै दोननानै बेखौहाय बोखांना लाबोयो दैनिफ्राय बेनि उनाव दैनिफ्राय बोखांना लाबोनायनि थाखाय माने बिदिबाथाय दैयाव सोमना दोनबाथाय गाजाया मोजाङै बेरा ना लाय बिनि थाखाय
औ।
बोखांना लाबोनानैहाय न'आवहाय माने लांदां जायगायावहाय मोनसे एसे फेनलानानै गुवार हाबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बेखौहाय थालिर बिलाइ बै थास दु दालिजे दङना नोंथां गिदिर गिदिर बिलाइआ थास' दुदालिया बेजोंहाय खोबनानै दोनो आरो। हरसे नोङाबा हरनै खोबनानै दोननाय जायो नोंथां। माने माइनि खो बै गाजाया गाजा बेरनायनि सायाव सो सोनारनानै बिदिनो दोननाय जायो आरो बेखौ माने खायसे खायसे माइफोरा गाजाया थाब ओंखारा नालाय नोंथां। बिदिनो दोननाय जायो आरो। बिदिनो जोंहा बेखौ खोथिया माने बे माइज्लि खौ जा माने खोथिया फोगोन बे खौहाय बिदिनो दोनखांनानै जाबाथाय गाजा बेरबाथाय माने बेखौहाय जे जोंहा खोथिया फोनो थाखायहाय एवनानै लाखायो नालाय दुब्लिखौ अ ओमफाय बेखौहाय आराम हालोवनानै लानानै मै होनानै लायो ओमफ्राय आराम समान खालामनाय माने खोथिया फोनो थाखायथ' हगखौ सामान नांगौ जायो नालाय गाहाय गोजौबा गोदोला गोदोलि जायो। फुनोबो मोजां जाया बेनि थाखाय आराम हाखौ एसे बोरि हा इदिनो एसे दै थानाय बोरि हा बेखौहाय आराम हालेवनानै मै होनानै आराम लाग्रो बिनि उनावहाय बे खोथियाखौ माने माइज्लिखौहाय लांनानै फोहैनाय जायो फोहैनानै बिदिनो फोना दोननानैहाय बिदिनो हबथा मोनथाम हबेबा मास मोनसे बांसिनानो फ्रायानो माने मास मोनसेफोरनि उनावहाय फुनाय जायो आरो माने खोथियाखौ
औ।
इदिनो खोथियाखो फुखांनानैहाय गायनाय जायो। गायनाय जायो आरो बेबायदिनो गायो आरो जों।
अ अ अ आं दा नोंथांनिफ्राय माइ गायनायखौ मिथिना मोनबाय माने जोंहा न'आव गाया नालाया बेखायनो
औ औ
जाबाय
औ औ। बेनिफ्राय नोंथां
दा नोंथां
औ।
ओ नोंथाङा गायदोमोन नामा?
हो हो नोंथां खोनानाय जायासै?
नोंथाङाबो न'आव माइखौ गायदोंमोन नामा?
गायनायाथ' आङो माने गायनायाथ' गायो आं सिगां फोराव माने गायबाय माने देग्लाय बोसोरसे गायनाय जादिया आरो।
अ अ।
माने माइ गायबा बिदि जायो नालाय। हाजिराफोरनोबो साहा फुदुंनानै हैेग्रा थानांगौ जायो। ओंखाम ओंख्रि संग्रा नांगौ जायो। बेनि थाखायनो न'आवनो थानानै साहा फुदुंग्रा जाबाय ओंखाम ओंख्रि संग्रा जाबाय आरो आङो नोंथां। गायनाय
औ औ औ औ नोंथाङा माइ गायनानै मोजां मोनोना मोना?
बिदिनो मोजांखौलाय मोनोखौनो होननांगोन माने माइ गायबाथाय गामिनि मानसि बा गामिनि नङाबाबो बेलेगनि जमा जमा लोगो मोनो नालाय। बिदिनो राय्लायलाय मालाय रायलायनानैनो बिदिनो समफोरखौननो फादथा मोनलायलाङा मालाबा। मोजां मोनो आरो बिदिनो मालाबा बिराद सान्दुंबो जायो नालाय। बे सान्दुंफ्राव बायोबो आरो माने। ओरैनोथ' मालाबा बांसिनानो मोजां मोनो। खौनो होनांगोन मालाबा सान्दुंबाबो लोगोफोर जमा जमा इन्ट्रेस्ट जाबाथाय फादता मोनलाय लाङा बिदियाव मोजां मोनो आरो मालाबा आरो बेराद सायो सान्दुंफोरनि थाखायनो हाया हाया मोनथारोना दानि जुगाव माने। सानदुंफ्रा बेराद दुङो।
औ औ।
औ नोंथां औ नोंथाङा आरो
औ। ओमफ्राय नोंथांमोननि ओरैनो हाजिराया बेसेबां बेसेबां बे रांफोरा?
जोंनियावथ' दा नै बिदिसो जाबाय नोंथां माने सिगाङाव जोंना बिदिनो सानसेयावहाय फार्स्ट माने आं मोनजेनन्नायावथ' बिदिनो उन्दैफ्राव आसि थाखा बेफोरनिफ्रायनो मोनदोंमोन खोमा आङो बिदिनिफ्राय एक्स' जाबोदों एक्स' बिस जाबोदों आरो दायो नै देरस' माने बिदि जाबोबाय थादों बिदिनो सानसेयावहाय दाथ' जोंनिया सानसेयाव थिनस'आनो जाबायनो। आरो बिदि जोंनिया माने जोंनियाव माने सिस्टेमा बिदि जाहैबाय आरो माने सारि घन्टा गायबाथाय देरस' मोनगोन बिदिनो सानसेयाव सारि घन्टा सारि घन्टा आरो बिदिनो बार' घन्टा गाहाम गायो नालाय मानसिफ्रा। बिदिनो थिनस' नयस' गाहाम मोनो आरो मानसिफ्रा।
औ औ।
बिदि जायो फुंनि सारिथा पासथा बिदिनिफ्रायनो माइ गायनो ओंखारलाङो आरो जोंनिया। बिदि जाबाय माने सान्दुंङआो माने सानसुफोराव बिदिनो दसथा एगार'थाफोरनिफ्राय सानबाबो गोसाारस्राय जायो नालाय नोंथां बिदिनो पासथाफोरनिफ्राय नयथाफोरसिम गायो। आरो नयथाफोरनिफ्राय एकथाफोरसिम बा दुइथाफोरसिम गायो। बिदिबाथाय मोनो आरो। दानि बेनो खेबनै जाहैखाबाय ना लाय साराय घन्टाल' नालाय नोथां जोंनियाव।
औ अ
बिदि जायो आरो।
औ ओमफ्राय नोंथां नों नोंस खैगासो जायो ओरै
जोंनाथ' बिदिनो पास बिगाल'सो गायनाय जायो।
औ दाथ' नोंथांमोनहा गायखांबाय होनदों नालाय
औ गायखांबाय नोंथां गाय
ओमफ्राय हाल जांख्रायाव मा मा बायदि रंजायो बेखौ इसे फोरमाय होलाय
हाल जांग्रायावथ' मानि गोदोनि समाव बिराद रंजायोमोन मानि आ थिखालावथ' बेबायदि रंजानायखौनो नुला माने जोंनियाव माने सोलायदोबबाय नालाय एसे माने बिदि जायो। बिदि जायो आरो माने माइ गायबाय माइ गायनानैहाय माने जुमाय लोंनाय जायो। सोरबा सोरबाबा ओंखाम जाहोयो बांसिनानो ओंखाम जाहोला आरो मानो आं माने दा जोंनि जायगायाव बिदि जाबाय आरो सिगाङावथ' आं नुदोंमोन बिदिनो माने हाल जख्रा जानाय समावहाय जे माइ गायग्राफोरा फैसाबो लालाय लायामोन बिदिनो गावजों गाव बिदिनो गायलायलायना होयोमोन बिराद रंजालायोमोन हाब्रु खुलाय लायोमोन बिदिमोन आरो मानिे जोंनियाव दा गायनाय सिस्टेमबाबो सायलांबाय नालाय माने खन्थ हिसाबाहैबाय नालाय बिदिनो ओ दि बेयावहाय घन्टा मोनब्रै गायनानै गुदुंङाव आरो घन्टा मोनब्रै बिदि गायहैनायसै जायो माने हाल जांख्रा बेफोरबायदि रंजानायखौ बांद्राय मोनला आरो माने बिदिनो जुमाय एसे लोंहोगोन बेदर खाजि बिदिनो अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरखौ एवनानै होसिगोन जासिगोन बिनि उनाव सोरबा सोरबा ओंखाम जाहोयोबा जाहोसिगोन आरो माने नोंथां बिदिनो हाब्रु खलाायनायफोरखौथ' आं नुनायानो जाला मानि नोंथां हाल जागाफ्राव माने सिगां
अ अ
आनि बादि ना आगांनि समावथ' बै हालेवनाय नांगौ।
उम
गोल जंगालखौ दाल बायदिफोरखौबो थ आराम सुस्रां आरिख्रां बिदिनो लाबोलायना दोनफै